बाय नोंथां। हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा खोनादोंना? खुलुमबाय नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादोंना?
नोंथांङा खोनादोंना? नोंथाङा खोनादोंना?
ए नोंथां हेल'। नोंथाङा खोनादोंना? अ नोंथाङा खोनादोंना? अ ओं खुलुमनाय थाबाय नोंथां।
खुलुमबाय। नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
ओ आंनि फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइ आबादखौ माबायदि ओ खालामनाय जायो? माबायदि गायनाय जायो? माबायदि फुनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
माइ आबाद होनोब्लाथ' बे आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। आरो माइ जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइज्लि नांग्रोगोन। जोङो माइज्लिखौ जोङो गिबियाव फाथोनि बस्थ थायाव माइखौ सोनानै फुख्रियाव बा! फुख्रियावबा। दैमाफोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो हसे बा हरनैनि थाखाय। आरो बेनि उनावहाय जोंङो बे बेखौ बोखांनानै, हायाव थालिर बिलाय खोबनानै - लामनानै, खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे दे बेयो गाजा बेरो आरो जोङो बेखौ फोनो थाखाय जों गिबियाव खोथिया थलिखौ हाल एवग्रोनानै हाब्रु खालामनानै लानांगोन
औ औ नंगौ नोंथां
हाब्रु खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ खोथियाखौ खोथिया थोलिसिम लांनानै जोङो आखायजों फ्रि फ्रि सारनानै बेखौ फोनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो बेयो फोखांनायनि उनाव स्नि बा दाइन साननि उनावहाय एसे जौ जौवो आरो खोथिया
औ नंगौ नोंथां औ
आरो से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय बेखौ जोङो गायनो थाखाय फुजानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ
गायनो थाखाय गिबियाव दुब्लिखौ हााललिवग्रोनानै लानांगोन
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो आलि दाननांगोन हौवा मानसिफोरखौ जोङो खदाल जों आलि दान्नाय नुयो आलि सोनानाय नुयो आरो गोदो गोदोनि दिनावहाय जोङो मोसौजों हालेवनाय नुयो नाथाय आथिखालाव जोङो मोसौनि सालाय मोसौखौनो नुनो
औ
नंगौ ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ औ औ नंगोन नोंथां औ